हेल
औ
मा खालामबाय दङ
ओइ दासो रेस्ट लानो नागिरबाय
दिनै सानसे दिनै सानसे मा मा माव खो नोङो
दिनैथ' रबिबारमोन नालाय दिनै फुंनिफ्राय लानानै दासिम बिदिनो नो संनाय खावनाय जानाय रेस्ट लानाय समबारनिफ्रायथ' खामानि मावनांगौ जायो गोबांथार बिनिखायनो रबि रबिबार सानखौ जोंनो माने रेस्ट लानानै मिथायबाय आरो आं ओमफ्राय नोंहा मा मा खालामखो
आङो रबिबार नालाय बेरायला हैबाय मोनसे जायगा जायगा नायलाबायबाय जायगा नायबा गोसोफोरखौ स्रां मोनो नालाय बेलासिनि बारहावा जाहै लाबायबाय ओरै इभिनिं अवाक खालामहैबाय बेनि उनाव फरा जाबाय बिनि उनाव ओ साहा लोंबाय गोसोफ्रा फ्रेस मोनबाय थाजि मोनबाय बिदिनो आरो बायदिसिना मावबोनानै दोनै टाइमखौ पास खालामबाय
नोंसिनिथिंजाय मा मा जायगा दं बेरायथाव थाव
जोंनिथिंयैथ' जेबो बेरायथावथाव जायगा गैया ओरैनो ओ रायमना नेसनेल पार्क बेफोरखौ मालाबा नायलाबायनो सानदोंना। बेरायलाहैनो बेफोराव एसे मा होनो। माने बेवहाय ओ जिपसिजों दावबायनो मोनो। होनदो नामा माने। ओंखायनो एसे बेरायलाहैनो नागिरदों।
रायमना नेसनेल पार्क बेवहाय। ओ थांफेराखै नामा नोङो?
आंथ' थांफेराखै थांनोसो नागिरदों नों थांफेरबाय नामा? माबायदि?
आङो खेबसे थांनो मोनबाय। आरो बेबायदिनो बारा जुनादफोरखौ नुनो मोनाखै आरो। थेवबो ओ बेरायनानै खेबसे बेरायनानै फैनो मोनदों आरो। माने सम थायोना मोनसे। गासैबो ओंखारनायनिथ' बे समाव जों थांनाय समावहाय। ओ जोङो बांद्राय बेबायदि नुवाखै। आ नाथाय बेवहाय जे बाटारफ्लाइ। मोनसे फेमास दंना बेवहाय बाटारफ्लाइनि थाखायहाय। ओ मुंदांखा नालाय बे रायमना नेसनेल पार्कआ थ बेबायदि। बे बाटारफ्लाइसखौहाय जोङो लोगो मोनदों आरो लामा लामा।
बाटार बाटारफ्लाइस माने माबायदि?
बाटारफ्लाइस माने खोनानो मोनदों आरो बेवहाय माने सात था रोखोमनि ओ माने बाटारफ्लाइस दङ। माने बिभिन्न' रोखोमनि दङ आरोखि थ बेबायदि नो जोङो नुनो मोनदोंबो आरो दस्रा दस्रा माने टाइपसनि बाटारफ्लायस। पिसिस दङ आरो बेवहाय त' बेखौबो नुनो मोनो। मानसिफ्रा ओमफ्राय आरो बेनि बेजों लोगोसे गल्डेन लगुराबोथ' फेमास।
उम।
अ जोङो बेखौथ' जों लोगो मोनाखसै नुवाखसै आरो। नुनो मोनाखिसै गल्डेन लांगुरखौ नाथाय आरो खेबसेबाव। प्लेनिं खालामदों आरो माब्लाबाो समाय मोनोब्ला सोलाबोबा। थांनानै नायनो।
मैदेरफोर मैदेरफोर लोगो मोना मैदेर। मै लोगोसे ओ हाग्रानि अमा माथो लोगो ओंखारसोगारो होनदों नामा नुफेराखै?
जोङो लोगो मोनाखै जोङो खेबसेल' थांनाय जादों बे खेबसे थांनायाव जोङो नुवा आखै आरो जोंङो बेबायदि। नो माने दाउसिन दाउलाफोरखौ नुबोबाय बेबायदि। नो आ दावरायफोर दङ दावरायाइफोरखौथ' बिसोरो कवाटारावनो फियो नालाय। बे दावरावफोरखौ जोङो नुबोदों आरो बिसोरो गावसोरबो बे कवाटारावनो। ओ जिब जुनारफोर माखासे बिसोरो फियो आरो दोनो बेफोरखौ जोङो लोगो मोन मोनदों आरो।
ओरैनो दााबायदिबा बन्द' खालामबाय नामा दावबायनायखौ थ्रिप खालामनायखौ?
दाथ' बुंनो हाथ'वा नाथाय। बन्द' खालामाखै जानो हागौ मानोना गोबां फरेनार्स टुरिस्टफोर फैयोथ'।
सिङाव हाबोआ खोमा दा हाग्रा गुदुं जाबायना जेनेबा नोङो। टाइगारफोरखौ नोङो बारसिन जालाबायनो गिनांगौना। ओरै मोमै। देरफोरखौ नोङो लामाफ्राव एथाक खालामबा जिबसिफोरखौ। बे हिसाबै दा बन्द' खालामगोन ना माखो
उम।
ना खालामा दाबायदिबाबो
दाबायदिबा खालामनाय नंङाबो जानो हागौ मानोना जुलाइआवहाय बांसिन मानसिफ्रानो स्कुल बन्द' जायो बेरायफैयो थ' बेफोरनि थाखाय थाखाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय माखासे स्कुलफ्रा लाबोयो स्टुडेन्टफोरखौबो बेरायहोनो थ' बिदि समावहाय बन्द' जायाबो जानो हागौ आरो खिन्थु थांब्लाबो बिसोरो गार्डस फोरखौ फरेस्टनि गार्डजफोर थायो बेंग्राफोर थायो बिसोरखौ लांफाखायो आरो
ओरैनो जमदुवारा रायमनानिफ्राय बेसे गोजान जायो?
जम दवारा रायमनाानि फ्राय होब बारा गोजान जाया बिदिनो फिफटिन किल'मिटारसो जागोन आरो
जमदुवाराव थांफेरबाय नोंङो?
पिकनिक जाहैबाय
पिकनिक स्पट दं नामा जमदुवारावलाय
पिकनिक स्पट दंङ आरो बेयो खिन्थु सिगांनि बायदि नंलिया आरो सिगां हाबनो होयोमोन ओमफ्राय गोथौसिम थांनो होयोमोन नाथाय दा एसे माने सिगांङावनो पिकनिकखौहाय जानानै फैनांगौ जायो गिदिंनानै फैनांगौ जायो मानोना बेवहाय भुटाननि हाबदेरनाय दं नालाय बेखायनो एसे दिटारबेनस जेन' जाया बिनि थाखाय बांद्राय गोथौसिम थांहोला आरोखि
ए ओरैनो जमदुवारा माबायदि जेनेबा बेफोरनि सिनारिफोरा
जमदुवारनि सिनारिफ्राथ' जेरैहाय पिकनिक स्पटफोर जायो बिदिनो दै दंङ आरो बारा जेबो नायथावथाव गैया जेरै पिकनिक स्पटसफ्रा थायोना बेबायदिनो आरोखि खिन्थु मानसिफ्रा गोबां थांलायो आरो
संक संकस दैया बे जमदुवारजोंनो फैयो नामा?
औ
अरै हा हेल'
औ
जम ज जमदुवाराव संकसनि जेनाखि दै बे दैया माबायदि जेनेबा गुवार ना गुसेब
उम एक्सूलि संकसनि दैया माने इसे एसे गोथौआव थांङोब्लासो माने दैया गोथौ जाहैयो आरोखि ना बेयो माने पाट पाट हिसाबै दंङ
अ औ
बेवहायनो नोंङो माने दा दैज्लां बोथोरावथ' नों गानो हाखाया माने बे गासैबो दैया बारायनानै फैयो नाथाय बे गोजां बोथोर पिकनिक टाइम जानाय टाइमावहाय बे दैया माने एसे रानलां आरोखि राननानै बे फत फाथ जायो आरो बेबायदि
दाहार थार नामा बिराद दाहार जायो बिराद कारेन्ट जायो नामा दा
गुसुथारबो आरो दाहारबो दङ माने दााबायदियावहाय नामाय जाया आरो बे थिंजाय
बे बुस्थुआथ' नों गोजौनिफ्रायसो फैयो हाजोनिफ्राय नङा होनोमबा
औ
हाजोनि अन्थाइफोरनिफ्राय नामा
ओम आरो दाथ' नोङो बेवहाय थांनो हायाबाहाय माने दैया एसे कारेन्टा बारा जायो नालाय बेवहाय जोङो थांनो हाया दाहार बारा जायो आरो गोथौसिन जायो आरोखि बेवहाय जोङो थांनो हाया ओरैनो ना नाफोर माने बे मा ना हमग्राफोर थाङो
ओम
जायफ्रा एक्सपिरियेन्स जायहा सब समाय मोनथियो बे दैनि बिसय बिसोरो थाङो आरोखि खिन्थु बे टुरिस्टफ्रा थांनो हाया आरो दा बायदि
नाथायबा आं खोनानो मोनदों मा फरेस्ट ओ फरेस्ट दिडपार्टमेन्टा बिदिनो हमनायखौ माने हाबफोला होननानै बुंनाय खोनादोंा आङो मा ना हमहैयोब्ला ना हमग्राफोरखौ माने बिसिनि जेफोरखौ लानानै थाङोनो बेफोरदिया खोनादों आरो आङो
ओम बिदिथ' जाथ'वाखै मानोना माने गोबां ओ मानसिफ्रा थाङोब्ला बे दैयावबो माने लेथ्राफोर बारा जायो बिनि थाखायबो होनदों जानो हागौ
होमबा जमदुवाराव थांनाय लामाया बे रायमनाजों थांनाय लामाजों थांनांगौ नामा ना ना दस्रा ना दस्राफोर लामा दंबावो नामा
रायमनाखौ गालांनानै जमदुरा थांनांगौ आरो थांखोनांगौ रायमनाया थालांग्रोबाय ओमफ्राय जमदुवाराव नोङो सिदा थांग्रो थांबाय आरो थांखोनांगौ बे लास्ट जमदुवारानो लास्ट आरोखि लास्ट दडेस्टिनेसन
नर्थ वेस्ट खनाजों ना
ओम ओमफ्राय नोङो रायमनाखौ गालांनांगौ जाहैबाय रायमनाखौ गालांनानै से नोङो बे जमदुवारनि थिंजाय थांनांगौ दाथ' गोबां रिजर्टफोर जाबाय रिजर्ट गोदान गोदान रिजर्ट दं
मा मा रिजर्ट दं ओरैनो बेयाव
बेवहाय गोदान गोदान रिजर्ट दङ जेरैहाय आ फार्स्ट फार्स्ट जे खुलिजेनदों बे जाहैबाय बे सराइबिल ओनसोलावहाय खुलिनाय इक' रिजर्ट बियो मस्ट फेमास आरोखि आमफ्राय बिनि ओमफ्राय ओ दा मोनसे जंगल रिजरट दङ बेबो मोजां आरो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि रेस्टुरेन्ट रिजर्टफोर खुलिगासिनो दं गोदान गोदान आरोखि बे बेसिनि नामखौथ' आं मिथिला मानोना आं थांनाय जायाखै
सेर जाबो दंमोन दां ना
सेरजा औ
थियेटारनि सिगां मोनसे रेजर्ट दंमोनलाय मा मा रिजरटमोनलाय बेयो औ पि पिनजिलिना ना
औ
बेफोर नामफोरा रिजर्ट ना बांसिन माने बेफोराव जाहैयो आरोना
औ थानायबो दङ जानायबो दङ आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आरोबाव खुलिलांगासिनो दङ मानोना बि टुरिस बुहुत फैयो फरेनारफोर बाहेरा देशनिबो।
फरेनार होनबा फरेनाफोर फैसोगारो आरो ना?
उम
बे गामिनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे राहा दिहुनना होबाय आरो गभारनमेन्टआ जोंनि
होमबा दोनथ'नोसै नामा जाथ'बाय।
औ
दे होमबा।